खोनादों खोनादों हेलौ नोंथां हेलौ खोनादो औ आं खोनादों नोंनिखौ औ खोनाबाय खोनाबाय आंनिखौ औ दे बिदिबा जोङो दिनै दाउ अमा लानायनि सोमोन्दै सावरायनो सावरायजागोन ना हेलौ नोंथां हेलौ खोनादो सावराय जागोन ना औ दिनै जोङो बर' आइजोफोर जानानै बेबायदिनो जोङो औ औ ओरैनो थायाला-थायालासिनो जोङो बेबायदिनो दाउ, अमा, बोरमा दाउ अमा बोरमा लानानै जोङो बेबायदिनो न'खर खुंनायाव हेफाजाब खालामनो हायो। बेबायदिनो ओ जेरै अमा बिम मा लायोबा जोङो बेबायदिनो बोसोराव जोङो बेबायदिनो फिसा मोननो हायो फिसा सय-सयथा बि बायदिनो सात थाम मोननो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो अमाखौ बिदिनो गुन्दै साफद बायनानै आरो बेबाय इदिनो थास'फोर खुदुनाफोर बेबायदिनो गोबां हाग्रायावबो नागिरनानै बेबायदिनो संनानै जोङो गुन्दैजोंहाय लगायना होनो हायो हेलौ नोंथां खोनाना हेलौ हेलौ नोंथां। हेल' खोनादोंना आरो जोङो बेबायदिनो न'खर खुंनायाव जोङो बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा लानानै हेफाजाब होनो हायो हेलौ नोंथां खोनादों? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै?
औ खोनादों ए नेट नेट नांबाङाखैदां औ। बारा मोजां खोनायाखैमोन। बेबायदिनो जोङो औ आरो बोरमा फोर लायोबा जोङो बेखौ औ बोरमाखौ बोसोराव जोङो मानै मोननाय जायो। आरो जोङो बोरमाफोरखौ बेबायद दिनो आदार जेन'बा बायालासिनो जोङो हाग्राफोर बारिफोरावनो खानो खानानै आर रो बिलाइ दंफांनि बिलाइफोर हानना होनानै बेबायदिनो जोङो फिसिनो हायो। खोनादोंना नोंथां आरो बेखौ जोङो फिसाफोर मोननो हायो बे फिसाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो खासि तिबो खालामनो हायो जोङो बे खासिफोरखौबो बेबायदिनो दंफां बिलाइ हाननानै होननानै बेबायदिनो गग्रायाव खानानै दोननानै बेबायदिनो जोङो उम बोरमा बोरहख खासि महरै फिसिनो हायो आरो बेफोरखौ फाननानैबो जोङो बेबायदिनो न'खर खुंनायाव हेफाजाब खालामनोशशशश हायो आरो बेबायदिनो जोङो गथ'फोर फोरोंनायाव जोङो हौवाफोरजों बेबायदिनो थाइसे थाइनै हेफ फाजाब खालामनो हायो।
औ।
नोंथाङाबो बेबायदिनो दाउ अमा फिनायनि सोमोन्दोयै बुंनो हागोन। औ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना।
औ।
औ हेलौ।
औ नोंगौ नोंथांनि बुं मुंङा गासिबो। गासैबो नंगौ।
ओ जोङो।
ओ दाउ अमा होनोब्ला। खोनादोंना नोंथां। उम दाउ अमा होनो जोंनि अर'आइजोआ दाउ अमा। फिसिनाया। आव गो गोदो गोदायनिफ्राय मोननो हायो जारिमिनफोराव जोङो मोननो हायो। लेखाफ्राव जोङो। नायब्ला दाउ अमा। बर' हारि आरो अमा फिसिनायनि बागैबो जों। मोनो।
औ।
खोनादोंना।
औ खोनादों नंगौ औ। औ।
गथ' गथायखौ फेदेरनायाव फोलावनायाव। बिसोरनो फरायहोनायाव जोङो थाइसे थाइनै जोङो मोनगोन नानै जोङो फिसि होनानै जों न'खरखौ जौगाहोनो हायो लोगोसे ओ औ
औ
मासे मानै फिसिनानै निफ्रायनो जोङो गोबां जोङो
औ
एरहोनो
औ
दाव एरहोनो हायो जों दे जोङो
नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सैथोआनो औ
बियो लोगोसे जों अमा अमाया
एम
जाबाय जोंनि सिगांनिफ्राय आजै आजौफोरनिनो
औ
आबै आबौआ दाउ अम अमाफोर नङा
औ
औ
औ
सामु
नंगौ
गोनां जायो खोनाबाय ना नोंथां देरनायाव दाउ अमा बोरमा लनायनिफ्राय हगोन नामा? हेलौ।